औ औ नोंथाङा आंनो दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ आं नों नोंथांजों। जोंनि बर'फोर। मावनाय आबादनि
औ।
औ खोनादों नोंथां।
अ आबादनि आबादफोरनि बागै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे औ हागोन औ।
दा जोंनिया ओ। लानानै बोथोर आबादफोरखौ गुबुन गुबुन मावनाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ
दा जोङो दैज्लां बो थोर दाथ' समा दैज्लां बोथोर नङा होमबा
औ नंगौ।
दे ओनदा नोंथांङा। दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो? बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ दा जों दैज्लां होनब्लाथ। जोंनिया गायनाय फुनाय बा माइ आबादानो ओ बांसिन ओ बेनि गेजेरजोंबो जोंङो मा औ गाहाय आबाद। ओ बेनि गेजेरजोंबो जोंङो मा थास आबादखौबो मावनाय जायो।
औ
औ थास'खौबो जोंङो। ओ आबाद हिसाबै मा ओइ जेरै आसु थास' नंङाबा
ओ
मा होनगोन बेखौ थास'आ थासनिबो आबाद मावनाय जायो औ थासनिबो आबाद मावनाय जायो अ आबाद होनोब्ला जोंङो गिबियावनो मा माइ आबादखौनोबो होनजायो आरो गाहाय आबाद औ औ दा जोंङो आं नोंथांनो माइ माइ ओ माइ आबादखौ माबायदि मावो एसे फोरमायना होनोसै। औ जोंनो गिबियावनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंङो मा ओ माइ ज्लिनि गोनांथि आरो ना जायखौ जोंङो बै ओ उम माइ जों जायखौ बा हाखांनानै नाखांनानै जोंङो। माइज्लिनि थाखाय जों एक्सथ्रा बा आलादायै दोननाय जायो औ बेखौनो जोंङो माइज्लि। माइज्लि बुङो। माइ फोनो। नि थाखाय दोनै औ ओ जेब्ला जोङो बे समा जागोन ना दा थ' दैज्लां नङा होमबा? औ खोथिया होनाय बा गायनाय फुनायनि सम ओ बेयावनो जोङो खोथिया फुनो थाखाय जोङो ओ दुब्लिखो मा खारायना ला ग्रोनांगोन जायखौ बुङो जों गिबि हालेवनायखौ। खारायनाय होनो नङा होमबा औ बिदिनो हालेवना लाग्रोनांगौ जायो आरो दे ओ गोदो थ' जोङो बांसिन
ओम मोसौजों हालेवोमोन औ औ दानाथ' आरो गोदान जुग जाबाय नालाय
औ औ मोसौ नुनोनो मोनला जों मोसौ बा मोसौ हालेवग्रा मोसौ गैला औ बेनि थाखाय ओंखायनो जोङो दा मा ट्रेक्टरजों जोङो मा हालेवनायखौ नुनो मोनसै आरो ना बेनि थाखायनो जों औ ट्रेक्टर जों जोङो हालेवनानै हाखौ गुरै खालामना लाग्रो जायो ओ बेनि उनाव जों सा सानै सानथाम दोनथ'नाय जायो बा सपतासेसो दोन्थ'नाय जायो खारायनानै औ बेनि उनाव जोङो बे औ औ। बेनि थाखायनोथ' जोङो बा खारायना दोननाय जायो आरो ना औ बेनिफ ओमफ्राय जोङो बे खोथिया जायखौबा जोङो माइज्लि दोनदोंमोन माइ बेखौ जोङो मा फाथोनि बस थियाव जोङो सोनानै हाखराव बा फ फख्रियाव बा ओ जोङो ओ बिदिनो दंग' नि दैयावनो औ आ अ औ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो हरसे बा हरनैनि थाखाय सोमनानै दोन्नाय जायो। खौ बोखांनान नै ओ बिदिनो बोखांनान दोननानै जोङो मा ओ एसे मा गाजा बेरनायनि नि थाखाय जों बेखौ लखबना दोननाय जायो आरो बस्थानिफ्राय। हमनानै जो थास' बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो आरो औ जाहाथे बे गाजाया मोजाङै बेरनो हायो बेनि थाखाय जोङो औ थास' बे खारायना दोननाय दुब्लिखो जोङो बा ओ मोजाङै मा होनो मिस गुन्दै खालामनो थाखाय जोङो मा हालेवफिननाय जायो आरोना। औ जों बेखौ खननै खनथामाव दुब्लिया बा गुन्दै जागोन ना हाया गलिजोबगोन बा आ अब्लानिया जोङो मा बे ओ औ बे खोथिया जायखौ जोङो गाजा बेरनो थाखाय
औ
नानै फोनानै होनाय जायो आरो। होना जाहाथे बेयो ओ मो मोजाङै रज'बोयो औ। अ बिदिनो जोङो ओ खोथियाखौ फोनाय जायो। आं बेनिफ्राय जोङो जेराव माइ गायगोन बे दुब्लिखो जोङो बे दुब्लिखोबो जोङो मा खारायना लाग्रोनांगौ आरोना जाहाथे बेनि औ ओ बिफां ओ बेहाय जे ओ हाग्रा रज'यो बेफोर जाहाथे सेवो
औ
बेफोरनि थाखाय जोङो ओ हालेवना लाग्रोनाय जायो। ओ लोगोसेनो जेब्ला बे हालेवनाया जोबो अब्ला जों बेहाय ओ आलिफोरखो खोनाय जायो बा दाननाय जायो गिबियावनो दानग्रोना लानो नांगौ जायो ओ जाथे बेहाय दैफोरा मोजाङै थायो नङा होमबा नोंथां जोंनाथ' दैफोर थायाब्ला माइ फुरा मोजाङै जानो नागिरा नङा होमबा औ बेनि थाखाय जों बेहाय आलिफोरखौ दाननानै मोजाङै खोनानै लानाय जायो। ओ बेनि फ्राय जोङो आरो हालेवबावनानै जेब्ला बे हाया गुरै जायो ना जेब्ला हाब्रु महर लागोन अब्ला बै खोथिया फोनानै दोननाय खोथियाखौ जोङो मा ओ फुनानै बेहाय गायनाय जायो आरो।
औ
औ ओ बि बिदिनो जोङो माइ गायनाया ओ माइ गायनाय आदबा बिदिनो जायो। ओ बे माइ गायखांनायखौ जोङो ओ बिदिनो दैफोरखौ जों नायबाय थानांगो जाहाथे बेहाय दैफोरा राननो मोनो औ ओ
माइ आबादा ओमफ्राय आरो दैया बांद्राय जाबा थैलांनो हम थैख्र'यो जेनेबा।
नो हमो औ औ बिदिनो जों दैफोरखौ नायबाय थानागौ जायो आरोना औ ओ बिब्दिनो जोङो बे माइ गायनायखो ओ मोनजासिम माबायदि जेन थोन लानांगो बा मोनजासिम जों हानानै माबायदि खालामो नों
ओ अ उम हागोन दे जोंङो दा उम माइखौ गायखांनायनि उनाव ओ एसे दैफोरखौ मोजांङै नाय नायफा-नायफा खालामनांगौ जायो बिनि उनाव आरो ओम बिदिनो उम ओ थाम दानफोरनि ओ जेब्ला मोनहां मोनहां ओ थाम दानफोरसोआ लासे थायो जे मोनो अ बिबार महर लायो ओमफाय बेनि उनाव फिथाइ थाययो फिथाइ नानै फिथाइ थायनायनि उनाव आरो मो मोनो जेब्ला आराम समायना ओ ओ गोमो कालारनि मोनजोबो अब्ला माने बेखौ जोंङो हायो हानानै मोथि थि हानानै दोनो ओ मोथि खालामनाय जायो बेनि उनाव आरो मोथिफोरखौ फिसा फिसा मोथिफोरखौ ओ जमानो खामनानै गोदेर ओ गेदेर मोथि दांग्रि दांग्रि सरनानै ओ नआव लाबोनाय जायो बेखौ आरो उम ट्रेक्टर नंङा थाम मोसौ बेफोरफोरजों ओ गोदो आरो मोसौफोरजोंनो नानाय जायोमोन दानिया आरो ट्रेक्टर मेचिं मेचिन ओं खारबाय ना बेनि गेजेरजों नानाय जायो दसेनो जायो माने दानिया दसेनो जायो गोदोनि बाय बिदि गोबाव सम लाया आरो
औ औ औ नाबाय थानांगोन ओ बेखौ मोसौजों गिदिं गिदिं गिदिं नानानैबो आरो बेखौ खायबावनांगोन आरो नाबाव
खायबावनांगौ अ औ बिदि नांगौ माने ओ मा होनो हु खेन बायदिसिना नांगौ जायोमोन। दानिया आरो बेफोरो एसे खम जाबाय नुनो मोनला ओ जोंङो बाहायनाय जाला ट्रेक्टरनि मेसिननि जोहैनो लानाय जायो नालाय
औ नोंगौ
मेसिंङाव होबाथाय माने ओ खम समनि गेजेरावनो जायो आरो आरो खामानिया जेनेबा गोबाव नां थाबनांगौ जाया बिदिनो उम खामानि मावग्राफोरनि जेनेबा मावफानानै होग्राफोरनि गेजेरजों माबायो आरो एसे ओ माबासिन जायो सुबिदासिन जानानै माइखौ नानाय जायो मानसि नांगौ आरो जेनेबा मिसेन सिंनि गेजेरजोंबो मानसिफोरखौ एसे गोबां नांगौ जायो बिदि ओमफ्राय जोङो नाखांनानै बेखौ न'फोराव दोननाय जायो
औ फाख्रि बा बस्था बा दुलि दुलिफोराव सोना दोननाय जायो आरो
ओ सोना दोननाय जायो
औ दा थ' ओ माइ माइया गायनायाबा ओ हानाय बे सोमोन्दैबो जों राज्लाय खांबाय ओ औ नंगौ
ओ गोजां बोथोरनि बे ओ बेसर फोनायनि बागै सावरायनो सावरायनि नामा नोंथां
औ - औ सावराय जायो नोंथां
नोंथाङा बेसरनि आबादनि बागै एसे बुंफोरनानै हो
औ बेसरावबो जोंना बिदिनो माइआ आबाद बायदिनो मावनांगौ जायो ओ गिबियाव जोङो बे बेसर खौ बिधान होनो जोङो ओ बेसर बिधयानखौ जोङो बायनानै बा न'आव दोनखानाय लाबो जायो जोङो दोननाय जायो। ओ गिबियावनो जोङो बे बेसर जायो जेराव जों बेसर आबाद मावगोन बा हायाव ओ जोङो मा ओ हालेवनानै ला ग्रोनांगौ जायो। बिनि उनाव जोङो मा ओ गिबियावनो जों बेहाय हायावनो जों हासार सार नांगौ जायो। औ बे हासार सारनि उनाव जोङो मा ओ बेसरनि बिदानखौ ओ फोनानै होनाय जायो आरो।
औ हाखौ मोजाङै रानहैनानै माने बेसर हासारखौ फोनाय जायो आरो।
जेराव गोबां हासार होनांगौ जायो। औ हासार नङाब्ला औ जानो नागिरा बेसर आबादा औ नंगौ ओ बिदिनो जोङो बेसर बिगियानखौ फोखांनानि बे हायाव गारना खांनायनि उनाव जों हालेव फिननानै होनांगौ बिदिनो जोङो ओ माइ आबाद जेरै जो थोन लायो जों बिसरखौबो बिदिनो एम्फौ ओ एम्फौ जा दोंना मा बायदिसिना बेफोरबायदिखौ जोङो नायफामनां गोनां जायो आरो बेनि थाखाय जों बेहाय मुलै बा मेडिसिन ला-बाहायनांगौ जायो। औ ओ बेबायदिनो जोङो बेस
औ औ ओमफ्राय
दा होमबा समाबो जाबाय नों
अ अ दे बिदिब्ला दोनथ' दे।